औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
होनबा नोंथाङा आंनो जोंनि देहायारि गाहामथि लाखिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो देहायारि गाहामथि लाखिनाय एबा साखोन सिखोन होननानै बुङोबा जों जोंनि थांना थानायाव जोंनि माखासे देहानि जोथोन लानायखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां। ओजेरै- जोङो साखोन सिखोन थानाय होन नानै बुङोबा जोङो गावनि ओ देहा एबा सोलेरखौ जोङो साफायै लाखिनाय आरो गानग्रा जोमग्राखौ जोङो साफा गाननाय बेजों लोगोसे जोंनि जानाय आदारफोरखौ जोङो साफा जानाय बेबायदिनो जोङो जाग्रा आदारखौ गोबांथार गोबां सम खोबा लासे दोना लासे खोबा लासे दोननायखौ जोङो जाया जायै एबा जोङो गोदान एबा सं गोदान माखासे जागोमुंफोरखौ जानाय आरो जामुं जानायनि सिगां जोङो जोंनि आखाइफोरखौ सुनाय आरो बेबायदिनो मोजां एबा साफा जोङो दोनग्रा बेसादफोराव जामुंफोरखौ दोननाय आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ गेसाव बेसादफोरखौ बा सेवनाय बेसादफोरखौ जोङो गोग्गो आदारजों जोङो खाथियाव दोनालासे बिनि जानगाराव दोननाय बेबायदि गासै माखासे जोथोनफोरखौ जोङो ओ देहानि थाखाय जोङो जोथोन लायोबा जोङो जोंनि देहाखौ बा जोंनि सावस्रिखौ साफा एबा साखोन सिखोन लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां। बे जाहैबाय जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव जोंहा एबा गाननाय जोमनायनि सायाव जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ आथिखालाव बिगियान मुगा बिगियानारि मुगाजों जोङो माखासे लोमजानाय साजानाय जोंहा गोबां मा होननानै बुङो ओ माखासे लोमजानाय साजानाय बा जोंनि देहायाव बेमार आजार जानायखौ जोङो हमदांनो हायो नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव जोङो मा खालामोमोन जेब्ला सासे सुबुङा एबा मानसिया लोमजा साजा बा बेमार आजार जायो अब्ला जोंनि बेयाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बायदि बिफां लाइफांफोरनि बिलाइनिफ्राय जोङो मिन्थिया हसियाबा जोङो हमदांनानै जोङो माखासे मुलिफोर बानायनानै जानाय बा लोंनायखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां बेफोराव जोङो माखासे गोरोबनायाव जोङो हामोमोन आरो माखासे गोरोबैयाव जोङो मा होननानै बुङो बेमारजों भुगिनांनानैस सासे मानसिया एबा गोबां मानसिफोरा जिउ गोमालांनो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां आथिखालाव नाथाय जोङो बेखौ नुनो मो जे जोङो जानाय बेमारफोरखौ नायनानैसो जोङो मुलिफोरखौ जानाय जायो नङा होमबा नोंथां बियो जोबोर मोजां खान्थि मानो होननानै बुङोबा जोङो माबेबा मोनसे मुलिखौ जानांगौबा जोङो बेखौ जायोबा मा जागोन बा माबायदि बेमाराव जोङो मा मुलि बा मा ओ माखासे गोनांथिफोरखौ जोङो लानो नांगौ जोङो बेफोरखौ हमदांग्रोनाया मोजां नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जोंनि देहायारि सावस्रिनि जोथोन होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव गोबां ओ डक्टर बा जोङो देहा फाहामसालिफोर दंसै नङा होमबा नोंथां जोङो बैफोराव जोंनि देहानि सायाव जोङो सम सम नायबिजिरनो नांगौ मानो होननानै बुङोबा माखासे समाव जों मिथिस'यै माखासे फिसा फिसा बेमारफोराबो जोंनाव साबफानानै थायो बिनि थाखाय जोङो माखासे सम सम जोङो गाव गावनि देहाखौ नायफामोबा मोज जां आरो बेबायदिनो लोमजायोब्ला जोङो ओ लोमजानायनि थाखाय जोङो मा लोमजादों बेनि सायाव थै फरिखा होननानै बुङोना जोङो इंराजियाव जोंङो बेखौ ब्लाद तेस होननानै बुङो बिनि जोहै जोङो माखासे बेमारफोरखौ थाबैनो हमदांनो नां गौ आरो आरो लोमजायोब्ला एबा माबा मोनसे बेमारफोर जायोबा थाबैनो जोङो डक्टर एबा जोङो देहा फाहामसालियाव थांनानै दिन्थिनो नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो देहा माखासे बेरामफोरखौ गोरलैयैनो जोङो हमदांनो हाया। माखासे आगजुनि जोहै बा माखासे नायबिजिरनायनि जोहैसो जोङो गोरलैयै हमदांनो हायो आरो माखासे बेमारफोरा ओरैबायदि थायो जे थाबैनो जोंहा बांसिननिफ्राय बांसिन जालाङो बेनिखायनो जोङो एसे एसे लोमजानाय समावनो जोङो डक टरनिसिम मोजाङै दिन्थियोबा जोङो जोंनि देहाखौ जोङो रैखा खालामनो हायोबा जोङो जोंनि गो गिदिर बेमार जानायनिफ्राय जोंखौ जों गावखौनो गाव हम होबथानो हायो नङा होमबा नोंथां। सावस्रि जोथोन होननानै बुङो बा जोंहा बेबो मोनसे। आरो बेबायदिनो जोङो ओ ओ माखासे गाज्रि दैफोरखौ जोङो लोंनायनिफ्रायबो जोङो माखासे बेमारफोरा जोङो साबफायो बा दैफोराव जोंहा गोबाव दोननाय दैफोराव जोङो माखासे जोङो मा होननानै बुङो बादामालि होननानै बुङोना। बेबायदि लिमोनद्राखानायखौ बेयाव जोंहा माखासे बेग थेरियाफोरा साबफानानै थायोबा ओरैनो लांदाङै दोननाय दैफोरावबा जोङो दाथ' जोंहा मा नुनो मोनो गोबांथार थाम्फै जाबायना। माखासे सेवनाय माखासे ओ दाखोर दालाफोरा बांलांबाय बेजों लोगोसे जोङो मा थाम्फैनि अनजिमायाबो जोंहा बांलांदों। जायफोरा मेलेरियानि जोंहा बिजानु थायो आरो मेलेरिया जानायनि माखासे गोबांथार माबा थायो ओ मा होनना बुङो बेखौ जाथावना जायो। बेफोरबायदि ओ थाम्फैफोरा जोंहा लांदाङै दोननाय आदार बा दैफोराव जोङो बासोमनानै बा खिसोम हासुसोम खालामलांनानै माखासे बेक्टेरियाफोर बा माखासे बेमारारि जिउसाफोरखौ जोङो जामुंफोराव गालाङो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ सांग्रां जानांगौ आरो बेखायनो जोङो जोंनि जामुफोरखौ खोबनानै दोननांगौ जेब्लायबो आरो बेबायदिनो जोङो गुदुं जामुं एबा संगोदान जामुंफोरखौ जानो नांगौ जोङो बेबायदिनो बासि थानाय बा गोबाव सम दोननाय जामुफोरा जोंहा माखासे ओ बेक्टेरियानि जोहै बा माखासे जिबसाफोरनि जोहै जोंहा सेवलांनो हमो जोङो बेफोरखौ जायोबानो जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजारफोरा जालांनो हमो आरो नङा होमबा नोंथां। बिनिखायनो जोङो जानायनि सायावबो जोङो गाव गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय खोब मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बेमार आजार जानायफोरा गावनो गाव मा होननानै बुङो जोथोन लानो हाया बेनिखायनो जोङो न'खरनि बा सासे ओ सिनायनाय मानसिया जोङो बेमार जानाय नुयोब्ला बा माबा मोनसे बेमारफोर जानायनि समभाबना दङबा बेखौ हेफाजाब होनानै थाबैनो जों ओ नायबिजिरनो मोजां मानो होननानै बुङोबा माखासे बेमारफोरा जोंहा सनन्देरनायनिबो ओ सावस्रिनि सायाव
औ।
जोथोननि सोमोन्दै मा खोथा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां। जों सावस्रिखौ मा होनो मोजाङै लाखिनोब्ला मा होनो जोङो फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो देहाखौ जोथोनलाना नंगौ नङाहोनबा नोंथां फुंआव सिखारनाय लोगो-लोगो जोङो हाथाय मानजिनांगौ हाथाय मानजिखांनायनिउनाव दै लोंनांगौ दैखौ साफा दै आरो गुदुं दै। फुदुंनानै लोङोब्ला मोजां जायो बिनि उनाव मा होनो जोङो फुंनि जानायफोर जानानै लानांगौ फुंनि जानाय जायाब्ला जोङो देहायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानो होनबा जोङो नांगौ मा होनो नांगौ बिबांनि सफुंसार बाहागोफोरखौ मोना आरो जोङो बिराद सानसेमानि गोबां खामानि मावनांगौ जायोना। बिनि थाखाय जोङो देहायाव बोलो नांगौ जायो। बेनि थाखायनो जोङो फुङावनो फुंनि जानाय खाजाखौ जानानै लानांगौ बेनि उनाव बेनि उनाव आरो जों हायोब्ला देहायारि ब्यामफोर खालामलानांगौ आरोना बिनि उनाव देहायारि ब्याम खालामखांनायनि उनाव दुगै सु स्रां लोबस्रां जोङो जोंनि समबायदि गावबा गावनि हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो जेब्ला टाइम जाबानो सानजौफुनि आदारखौबो जानांगौ आरो मा होनो आदारफोरखौ माबायदि जानांगौ होनबा जोंङो नांगौ बिबांनि भिटामिन थानाय प्रटिन थानायफोरखौ जानांगौ। आरो देहायारि गाहामथि होनब्ला जोङो मा होनो देहाखौबो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ सामफ्रामबो दुगैनांगौ मोजां सि गाननांगौ जोङो मा होनो बेडसिडफोरखौ मोजाङै बिसिना सादरफोरखौबो मा होनो। सम मथे सुनांगौ नङाब्ला जोंनि मा होनो देहायाव गोबां मा होनो खहा जायो आरोना। आरो जों मा होनो देहाफोरखौ सम सम डाक्टारनाव थांनानै आनजाद नायजानांगौ। नङाब्ला जोंनि देहा सिङाव मा जायो मा मायो। मिथिनो हायाना नोंथां। आरो दाथ' नै बिराद मा होनो दैलाङाव जों बांसिन देहाखौ जोथोन लानांगौ जायो अखा बायदिनि थाखाय जोङो दैफोरखौ मोजां मोना बिनि थाखायनो मा होनो दैफोरखौ बांसिन फुदुंनानै लोंनांगौ आरो फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ आरोना बिनि अनगायैबो जोङो जाग्रा आदार फोरखौ मा होनो गाज्रि जाग्रा बेसाद फोरखौ जानाङा जेनेबा जौ, जुवाफोर, थांखु, सिग्रेटफोरखौ जानो नाङा, जानो सोबनो नाङा, मोजां आदारफोरखौ जानांगौ जेब्ला फुङाव जोङो मा होनो फुंआव जों बांसिन फिथाइ सामथायाइफोर जानांगौ फुंनि जामुं हिसाबै आरो बेलासियाव जोङो जेनेबा ओंखाम रुथिफोर जाबा मोजां जायो आरो मोनायाव जों एसे जानाय आदारफोरखौ एसे खम जानांगौ आरो ना मानो होनबा मोनायाव दल'द थानाय जायोना। आरो जोङो नांगौ बदि ब्याम खालामनांगौ। ओ बेनि अनगायैबो जों मा होनो गोबां बिथिङै जोंनि देहाखौ मा होनो जोथोन लानांगौ आरोना थानाय जायगा सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगौ सा जों सोरगिदिं जायगाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लायाबा मा जायो थाम्फैफोर जानानै थाम्फै बारा जानानै जोंनिनो देहायाव मा खालामो गोबां खहा मानोना थाम्फैफोरा गेसाव गोफोनाव बानानै आरो बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो मा होनो ब्लिसिं पाउदारफोर फेनेलफोर सारना होनांगौ बेनि सोरगिदिं आरो थाम्फैनिफ्राय अरनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा होनो आखाइ गोलाव लंफेन गोलाव गस्लाफोर गाननांगौ आरो हायोब्ला सम सम जोङो मा होनो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय टिकाफोर लानांगौ आरोना दाथ' मा होनो मानसिफोरनि मा होनो देहा सिंनि सायाव जेबो जायाबा देहा सिङाव गोबां प्रब्लेम जायो जेंनाफोर जायोना बेनि थाखाय जोङो मा होनो? गोबां सम सम आनजाद लाबाय थानाया गोनां आरोना
औ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जों मा होनो जानला मानला मा होनो अजाफोरनि मुलि जालाबायनो नाङा आरो फारमासिफोरनि मुलिबो जालाबायनो नाङा आरोना लोमजाबा साजाबा जोङो डाक्टारफोरनाव मोजाङै नायजानानैसो मुलिफोरखौ जानांगौ। आरो माबा मोनसे जखमफोर जायोब्लाबो जुदि थाबनो हामाबा थाबनो डाक्टारफोरनाव थांनांगौ दाथ' गोबां मा होनो सरखारि देहा फाहामसालिफोर दं नङा होमबा नोंथां? गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो मा हाबानो हायो देहाफोरखौ फाहामनो हायो आरो गोबां मा होनो बेसेन नाङा लासे मुलिफोरबो मोननो हायो। बांसिनै जोङो मा होनो? देहायारि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो जों मा होनो गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ। गथ'फोरखौ मा होनो आसुखुरफोरखौ मोजाङै हाना होनांगौ मोजाङै साखोन सिखोन दुगैहोनानै फरायसालियाव थिनहरनांगौ आरो सानजौफुनि जानाय बेफोरखौ मायदि जेनेबा फरायसालिफोराव मा बायदि जाहोदों बेफोरखौबो एसे जोथोन होनांगौ बेफोरो जाबाय बे बिमा फिफा आरो फोरोंगिरिफोरनिबो बिबान बयनिबो जेनेबा समाजनि सुबुंफोरनि बिबान बेबायदिनो जोङो मा होनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनानैबो जों गावबा गावनि देहाखौ मा होनो मोजाङै लाखिनो हायो आरोना।
औ नोंथां जोङो आथिखालाव औ औ जागोन दे नोंथां।
उम